खोनादोंना नोंथां।
हेलौ।
औ खोनादों।
औ खोनादों।
औ मा खालामदों नोंथाङा?
आङो सुइटार बानायदों। नोंथाङालाय खोनायाखै। हेलौ। खोनायाखै नोंनिखौ। ओम दासो खोनादों।
औ दे नोंथाङा बुंलाय मा माबायदि सुइटार हेबदों एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां। हेलौ।
उलजो औ
औ दे माबायदि माबायदि हेबो मा खोन्दोंखौ बाहायो बेवहाय एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन। आङो उल खुन्दुंजो हेबदों मोनसे हला होननाय दङ बेजों हेबो उल खुन्दुं जों
औ ओमफ्राय।
दासो नै जागायजेनदों।
औ नोंथाङा ओरैनो बे माबा बे सुइटार हेबनायनि बेबायदि माबा बिजिनेस खालामो नामा नोंथाङा?
बिजिनेसथ' खालामा जास आं सोलोंदों आरो इउटुबनिफ्राय नायनानै। रोङो ना रोङा बिदि। आं ट्राइ खामदों आरो। बिजिनेसनि थाखाय नङा बे गावनि थाखायसो। औ ओमफ्राय।
ओमफ्राय नोंथाङा बेबायदि सैटार हेबनायखौ गांबेसेसो ओ माबा जाखो कमप्लिट खालामनो हाखो।
आङो गांसेल'सो हेबखांदों माने मालाबा हेबो मालाबा हेबा नालाय। बिदिनो आरो टाइम मोनबा हेबो टाइम मोनाबा मोनाबा हेबा। ओरैनो थानायाव मोजां मोनो आरो। से बिदिनो गोदान गोदान बुस्थुखौ सोलोंनो हेबनो।
औ नोंथाङा बे बे सैइटार हेबनाय खामानिखौ नोंथाङा माबायदि सोलोंदों जेनेबा सोरनिफ्राय सोलोंखो आरो जेनेबा ओ माबायदि सोलोंखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ। आङो बेखौ मबाइलनिफ्राय नायना सोलोङो इउटुबनिफ्राय।
उम।
बै सिगाङाव हेबखांनायखौबो आं इउटुबनिफ्रायनो सोलोंदों आरो नै दा गांसे दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामदों बेखौबो आङो इउटुबनिफ्रायनो नायना सोलोंदों।
नोंथाङाथ' दा बेवहाय जेनेब बा जेबो दाउट गैया आरोना माने बायदिसिना बेबायदि डिजाइनफोर होनानै दा हेबनो हायो आरो ने।
औ हायो।
औ नोंथाङाथ' ओरैनो जेनेबा बिदि फानफेराखै नामा?
ओहो फानफेराखै फाननो थाखाय हेबबानो हेबनायथ' जाया आङो जास्ट गावनि थाखाय हेबो आरो। माने सोल आखाइनि हाबा सोलोंना लानाया मोज जां ना। सासे हिनजावसा जानानै
औ नोंगौ। होमबालाय नोंथाङाथ' जेनेबा गावनि औ औ गावनि जिहेथु आखाइनि रोंगौथि ना बेखौथ' रावबो सेख'नानै लांनो हाया बे जोबोद मोजां मानोना जोङो बेफोरबायदि बे आखाइजों हेबनाय बेफोर खामानिखौथ' जोङो दायो आथिखालाव बा बेबायदि नुनो मोनला नाथाय नोंथाङा दि दा दानि बायदि समावदि बेबायदि जेनेबा आखाइजों हेबनाय गावनो हेबनानै बेबायदि गाननायनि जोबोद मोजांथार आरोना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव।
औ औ नंगौ।
उम। नोंथाङा अबे खौ बबेनिफ्राय सोलोंखो होनखो ओ
इउटुबनिफ्राय नाय इउटुबाव नायनानै सोलोङो आङो।
बिदिनो आरो जेनेबा नोंथाङा बे इउटुबनिफ्राय जेनेबा मा माखौ जेनेबा दिनैसिम सोलोंफेरखो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
बेथ'मो बेग दङ मोनसे अ प्लास्टिक वायारजों मोनसे हेबो बे बेगखौ आङो इउटुबनिफ्रायनो सोलोंदों आरो नै बे सुइटार। बर्थ'मान दायो मोननै सोलोंदों आरो आङो सुइटार हेबनाय आरो बेग बानायनायखौ।
माने आं बुजिबाय आरोना नोंथाङा माने बे बेग हेबनाय आरो बे सुइटार हेबनायखो नोंथाङा बे मबेलनिफ्रायनो जेनेबा नोंथाङा बेखौ सोलोंनो हाबाय आरो न' नोंथां?
औ। बेगखौ फानबाय आं बहुद फानबाय गैजा
औ नोंथाङा बेग बेग हेबनानै जेनेबा नोंथाङा जथेस्थ' फानबाय आरो न'?
औ।
अ' होमबालायथ' बेयो जोबोद मोजां खोरां नोंथाङा जेनेबा दा इउटुब जे जाय मबेलखौ दिनै मानसिफोरा बाहायनानै ओरैनो टाइम पास खालामबोबाय थादों नाथाय नोंथाङा बे मबाइल बे मबेलखौनो नों नोंथाङा दिनै बाहायनानै बेनि फ्राय सोलोंनानै गावनि जि ससेबाबोना इनकाम खालामनो हादों बेयो जोबोद मोजां खौरां
औ
आरो थिग बिदिनो आरो माबाफोर नोंथाङा मबेलनिफ्राय बिदि सोलोंदों नामा
नै बेसांखिनिल
औ बे बेग हेबनाय आरो मा होनो
सुइटार बानायनाय औ ट्राइ खालामलांगोन आरोबाव नाजाबावगोन
औ औ नाजानाय थाब्लाथ रोंखागोन औ गासैखौबो मावनो हायो जे जेब्ला जोङो ओ जेब्ला जोङो गोसो जानानै नाजागोन बे जेब्ला नाजायो मानसिया बेबायदि दि मावनो हायो जेबो खामानि गैया नङा होमबा नोंथां बे गासैबो जेने बा गावनि गोसोनिसो फोरों आं बे खामानिखौ मावगोन औ
औ नोंहा सोलोंनो इस्सा थाबानो गासिखौबो हायो बेयाव रोङि बे गैया आरो
औ नोंगोन आरो बिदिनो माबाफोर नोंथां
मा होनदों
औ जेनेबा आरो बिदिनो आरो आरो नों नोंथांङा आरो माबाफोर इउटुबनिफ्राय जेनेबा आरो माबाफोर नायनायनि आरो सोलोंनायनि बेबायदि गोसो दङ नामा नोंथांहा
सोलोंनोथ गोसो दङ
उम
उम
मान माने बे सम बायदि जालांगोन आरो ने
औ
दाथ नों नोंथांङा बे सुइतार हेबनाय बे नाय बेफोरखो नोंथाङा मोजाङैनो ओ रोंबाय जानो हागौ थिग बेबायदिनो आरो बायदिसिना खामानिफोर दङना बेबायदि जेनेबा जोंनि ओरैनो बेबायदि न'आव थानाय समाव बेदि ओ सिलाय खालाम सिलाय खालामनाय बिदिनो बायदिसिना एमब्रयदारि खालामनाय
औ औ
नोंथांङा बेफोरबायदि खामानिखौ औ नोंथांङा बेफोरबायदि खामानिखौबो रोंगौ नामा एमब्रदारि खालामनाय सिलाय खालामनाय
खौथ आंङो दा रोंङा रोंङाखौनो बुंजायो खिन्थु सोलोंगोन आरो
उम ओमफ्राय आरो माबाफोर दङ नामा नोंथां
बिदि सोनानै
मा होन्दों नोंथां
खोनाया
ओ खोनायाखै
ओहो नोंथांनि हबिया मा मा खालामनानै मोजां मोनो नोंथांङा मा खालामनानै मोजां मोनो।
आंङो आंङोथ खालामनाय मा खालामनाय माने ओ बिदिथ माने एकजेक्टलि माबायावथमा होनबावगोन बिदिथ गैया जेनेबा मावनांगौ हिसाबै जोंङो गासैखौबो मावनांगौ जे जाबायदि नखौ बायदिसिना खामनाय थायो नालाय नआवथ बायदिसिना खामानि थायो नालाय बेनिखायनो बे खामानिफोरखौ गासैखौबो मावनांगौ जायो आरो बिदिनो जेनेबा खामानि बुंबोलाथ मालाबाबो जथन खङा आरो थिग बेबायदिनो दाथ दैज्लां बोथोरनि सम दा जदिनो आबाद मावो आरो बे आबाद मावनाय होनब्लाथ बे आबाद मावनायाव अनेक खामानिफोर थायो हाल एवनाय आलि दाननाय खोथिया फोनाय बेफोरबायदि खामानिफोर थायो दाथ अ दा खोथिया फोगासिनो दा माने बिदिनो बिदि फारसेथिं खोथिया फोगासिनो आरो फारसेथिं बुब्लियाव हालेवनाय बेफोर खामानिफोरा दा सोलिगासिनो दंङ आरो
औ
उम
गायजेनबाय नामा नोंसोरना
मा होन्दों नोंथां
माइ गायबाय नामा होनदों
औ माइखौथ दासिमहालागि गायथवाखै मानोना दा खोथियाफोरा गोरलै जाना दंङ खथिया फुरा बिदि गायनो ओ बेबायदि जायाखै जेब्ला खोथाया जागोन अब्ला बेखौ गायनाय जागोन आरो
औ
टाइमाबो जाबाय नोंथां दिन्थसै हय
औ दे